औ औ औ नोंथांजों इसे सावरायनो नागिदोंमोन बे थमान आनइमप्लयसखौ लानानै। जों बेखौब निफ्राय माबायदि रैखा मोननो हागो। नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
बुंजागोन।
औ औ दा जों आथिखालाव जों गोबां बिदिनो नुनो मोनदों गोबां गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिराद खिनि लेखा फरायबाय नङा होमबा? सोरबा मास्टार डिग्रि सोरबा ग्रेजुवेट खालामबाय नाथाय दिनैसिमहालागै न'आवनो ओरैनो थायो। बिसोर मानो अ समखौ मोना मा खालामबा माबायदि ओ बा सेल्फ इमप्लय जानो हागोन बेखौ लाना एसे साय सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ सावराय जागोन।
आथिखालाव गोबां रोखोमनि गावनो माने गावनो सोनारनो हानाय खाबुफोर दं नङा होमबा जेरै औ जेरैहाय जोङो न'आव जुदि एसे हा थाब्ला बेहायबो जोङो नर्मेलि बा अमानि फार्म बा बयलारनि फार्मबो बानायनो हायो नङा होमबा? औ औ जेरैहाय बयलारनि फार्म होनबा जों लोगोसे जोङो ओ बेनिफाय जों दाउदैनिफाय‍बो एसे फैसा आरजिनो हायो। लोगोसे आरो जोङो कयलार फाननानै बिसोर फैसा आरजिनो हायो। नङा होमबा?
ओं हायो ओं।
बेखौ लानानै खायफाया बिदिनो अपसन मोना बा गभमेन्ट साखरि बा सोर खारि साखरिनि बागैल'सो सानो। नाथाय बेफोरखौ नेया लासेनो फिसा एसे सम मोनो बे समफोराव जेन गावनो एसे गावनो सेल्फ इन्डिपेनडेन्ट बिजनेस मावनो हायो।
उम उम।
ओ नोंथाङा बिनि सायाव माबायदि बुंनो सानो?
अह थ' माने बुंनो सानो जोङो माने ओरैनो बेखार जानानै थानाङा। जों गावनि रोंगौथिखौ माने जोङो‌ जों मा खालामनानै फैसाफोर खामायनो हागोन बा जों गावनि जिबनखौ दो ओ ज जौगा हागोन जों बेखौ जों न'आव थानानैबाबो हायो। जोङो माने फराय साफोरखौ जों उन्दै उन्दैफोरखौ टिउसन लानानैबाबो जोङो फैसा आरजिनो हायो‌ गामियाव। दाथ' माने गासिबबो माने ओन्दैफोरखौथ' टिउसन होखायो नालाय दा जोङो बिदि गामियावनो जोङो टिउसन सेन्टार बिदि खुलिनो हायो आरो। बेफोरबायदि। आरोथ' दानाय लुनाय जोंबो जि जोम दानानैबो जोङो फाननोबो हायो आरो ओ दैज्लां दिनफोराव थ' माइ गायनानैबो जोङो हाजिरा हिसाबै जों फैसा खामायनो हायो। बेफोरबायदि औ आरो जोंङो मेचिन थिसिन सुनानैबो जोंङो बिराद फैसा खामायनो हायो गामियावनो जोंङो सिलाय मिचिन गंसे बायनानै लाबाय बिनिफाय जोङो जास्ट एसे ओरैनो सोलोंनांगौ आरो जोङो माबायदिहाय बिदिहाय गला बा मोनसे माबायाव थांनानै एसे फैसा थांगोन आरो बेहाय जों सोलोंनानै लायोबा बियो जोंनि थाखाय माने जोंनि एक दम लाइफ टाइमनि थाखाय जे बेयो रोंगौथिया माने थलाङो आरो जोङो एकदम जोङो बुरिजासे बा बैसो जाजासिम जोङो बेफोर खामानि जोङो सोलिलांबाय थानो हायो आरो जों बेलेखौबो फोरोंनोबो हायो बेफोरबायदि, औ।
नाथाय जों गोबांखौनो नुनो मोयो मोनो जों आंहा जेबो अ अपसन गैया बा लेखा फरायबाय बा साखरि मोनासै नाथाय बेखौ गावनो लामाखौ गावनो दिहुनना लानांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ
बे अपसनखौ गावनो दिहुननो लानांगोन जेरैहाय मानया गभर्नमेन्ट इमप्लयिसखौ'सो नागिरो माने सोरखारि साखरिल'सो नागिरो नाथाय बिदि नङा अ सरखार अनलि फर गभारमेन्त जबा लसो जेन ओ साकरि साकरि होनबा गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नों प्राइभेट जबबोथ' मावनो हायो नङा होमबा आरो औ- औ आरो बेजों लोगोसे नोङो जब मावनायनिफ्राय जुदि नों बिजनेस बा नों फालांगि मावोबा फालांगिया गावनि इन्दिपेन्डेन्ट नङा होमबा गावनि गोसो बायदि बियो बेहाय जेबो लिमिट गैया आर्निं खालामनायनि बेहाय जेनेबा नों सासे गभमेन्ट इमप्लयिस मा सेलेरारि मोनगोन बा जेसेबां फैसा मोनो बे बेनिख्रुइ बे साबसिनबो मोनगोन नङा होमबा बे गावनि इ जायो जेरैहाय नोङो हमना ला नोङो नोंथाङा जेबायदिहाय अपसनखौ फोरमायबाय हिन्जावाफोरनि थाखायबो गोबां रोखोमनि अपसन दङा सिलाइ मेसिन दा नों बिदिनो माइ गायनाय बिदि बुंदो हौवाफोरनि बेलायावबो बिदिनो गोबांखिनि बेफार - फालांगि मावनायनि अपसन दङ खालि लाजि
औ बिदिहायोमोन जोङो बिदिनो अपसनखौ लानांगोन गावबा गाव बा आबाद मावनानैबो नों एसे आरजिनो हायो बा नोङो आजिखालि आबादखौबो नोङो गावनि माने गोदो - गोदान दिन सिसटिेम मावबाबो जाया एसे माने साइन्टिफिकेलिबो मावनो गोनां जायो बा रासायनारि हासार होन बाहायनानै एसे नोङो खम हायावनो एसे गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो दा बिदि गावनि अपसनखौ गावनो दिहनो लानांगोन नङा होमबा
औ
बिबदि हाय जोङो बिब्दिनो गावबा गावनि थांना थानाय राहाखौ जों गावबा गाव दिहुननो लानांगोन जेरैहाय नोङो बोरमाबो फिसिनो हायो बोरमा फिसिनो थाखाय थाखाय एफा एफा बुरजा हा नाङा नङा होमबा एसे हा थाबानो जाबाय बिदिनो नोङो दंफांनि बिलाइफोरखौबो नोङो बेफोरो आजिखाल गामियाव थाखाय नङा होमब्ला दंफां बिलाइ दंफां गंनि बिलाइफोरखौबो नों दाननानैबो बिदिनो बोरमा फिसिनो हायो नों बोरमा मासे फिसिबा नोङो बेनिफ्राय फिसाबो मोनबाय नों बिमाबो मोनबाय
बिब्दिनो अमा मा होनना बुङो मोसौ फिना होयो मोसौ फिसिबाय औ मोसौनि आबादाथ' बिराद मोजां बियो मानो होनबा गोबांखिनि बिदिनो फिल्ड थायो फिल्डफोरावबो जों मोसौफोरखौ हमुमनानै फिसिनो हायो बा दैमा फालफोरावबो बिदि नाय द मोसौफोरखौ फिसिनायायो मोसौ फिसिब्ला नोङो माने ट्रिपोल प्रफिट दङो ट्रिपोल प्रफिट म जेनेबानोङो गाइखेर फाननाबो फैसा आरजिनो हाबाय एसे नोङो मोसौबो नोङो मोसौखौ फाननानै आरजिनो हाबाय आरो नोङो आजिखालि गोबोरखौबोथ' नोङो पेकेजिं खालामना फान ह बेबो बि मोजां मान हााइ दङ बिजने थाखाय मोजां औ म सौनि नोङो गाइखेरखौबो फाननो हाबाय गोबोरखौबो नोङो गामियावबोथ' दाना गोबोर मोसौ खिफोरखौ बे मोनसे बिराद मोजां हासार बेयाव आरो नों जुदि पेकेजिं खालामना जुदि फाननो हायोबा नों मार्केटिं खालामनो एसे नांगोन मार्केटिं आजिखालि ससियेल मिडिया नि नोंङो ससियेल मिडियानिफ्रायनो मार्केटिं खालामनो हायो बिदिनो नोंङो सिटिफोरावथ नोंङो गोबोर मोसौ खिफोर थ बायोसोना बिदिनो फुलफोराव होलाबायनो थाखाय पुरनिता बा नोंङो बिदिनो खायफाया आबाद मावहोनो फिसा थिला गुवाहाटियाव एसे बा बिल्डिंफोराव गोजौ फ्लरफोराव टप फ्लरफोराव ओ बिदिनो आबाद मावो फोरावबो नोंङो मोजां फैसा आरजिनाय नङा होमबा
उम
औ बिदिहाय अह जोंङो अपसनफोरखौ लानांगोन गावबा गावनो गोबां रोखोमनि अपसन दङ फैसा आरजिनायनि
औ
दा नोंथाङा आरो मा मा अपसनफोरखौ नोंथाङा माने सानो बिदि बिब्दिहाय सेल्स इन्डिपेन्डेन्ट बि बिजनेस फायनेसियेल सार्भिसनि थाखाय
आंथ सानो जोंनि लाइमोनफोरा माने ओरैनो माब्लाबाबो बेखार थानाङा आरो जों माने जोंङो जों गाव गावबो माने जोंङो स्टलफोरबो दखानफोरबो बिदि जों लगायनो हायो जों लाजिनाङा आरो बेफोर खामानियाव माने ओरैबायदि माने जोंङो अबेबा कलेज मोखाङाव बा स्कुल खाथिफोराव जोंङो बेफोराव जोंङो स्टल दाथ गरम बोथोराव फ्रुइटनि जुइसफोर जोंङो फाननो हायो फ्रेस खालामनानै बेनिफ्राय जोंङो टि स्टल जों बानायनो हायो बेयाव जों पासट फुड बानायनो हायो माने बेफोरबायदि बुहुत अपसन दं आरो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय दानि लाइमोनफोरा माने गाव बिए पास जाबाथाय एम ए बिए बिदि फरायनानै माने बियो लाजिनाय मोनो जे आंखौ मा बुंगोन आं इसेबां फरायनानै आं बि होदों माने बेफोरखौ साननाङा आरो माने जों फिसानिनिफ्राय जोंङो गिदिर बिजनेस फुखौ जोंङो खालामलांनो नाजानांगौ आरो जेब्लाबो
नंगौ आजिखालि नोंङो ओ जुदि फिसा बिजनेस खालामनो थाखाय एफा बुरजा फैसाबो नाङा दा बर्थमान औ दाथ नों गरमनि दिन दा नों गरमनि दिनावथ नों निम्बुर एसे फाननानैबो गोबां आरजिनाय नङा
अह हायो
नोंनि निमबुथाइसेनिफ्राय नोंङो गिलासनै नोंङो ओ ओ नोंङो जुस नों फाननो हागोन मोनसे गिलासआव नोंङो दस थाखा मोनबाबो नोंङो गिलास गिलासनैयाव नोंहा बिस थाखा बेवहायथ नोंङो बहुत इनभेस्टबो जाया आरो बिराद गिदिर जायगाबो नाङा बेफोरखौ फुटपटाव फाननानै मोनसे सिम्पोल ए प्लास्टिकनि टेबोल लादो पलिन टेबोल लादो बास नोंङो साइकेलाव खाना लांदो नङाबा नों स्कुटियाव नों लांदो लांनानै बास बेखौ नोंङो कलडंखौ नोंङो माबादो लागायदो आथिंफोरखौ लागायनानै नों बरायसे होदो बस नोंङो फिसा मेचिन नों मोनसे लानो हायो निम्बु सेबनो बेसेबां लानो बेसेबांबानो नङा खि जानिया सारिस' पास्स' लानानै नङा होनबा नाथाय बेहाय नोंङो गोबां रोजा सानस नुनो रां खामायनोहायो जेनेबा नोंङो मिनिमामथ बेहाय से रोजा फैखायो सान
उम उम
अब्ला नोंङो मास मोनसेआव नो थामजि रोजा मिनिमाम से रोजा बेहाय नों बहुत खिनि इनभेसबो जाया माने आथिखालाव फैसा गोबां राहा दङ गोबां गोबां मानसिफ्रानो दानिया गभमेन्ट इमप्लयखौथ एसेबां ओरै माने मोनाबो बयबो आरो मोनाबाबो अरजाया औ मोनाबाबो अरजाया मानो होनबा गभमेन्ट एमप्लयसनिसो बांसिन फैसा आरजिनानै अपसन दङ ओरैनो अपसनफोरखौ गावनो सा खना लानो हायोबा
उम
खालि नोङो गोसो होनांगोन खामानिखौ नङा होम
औ गोसो होनांगोन औ नाजानांगोन आरो लाजिनायखौ लाजिनायखौ गारना नांगोन आरो जों आरो गोजां बोथोराव जोङो फिथाबो होनो हायो जोङो बाह माबायाव फुटपाटाव बिदि औ। फिथाफोरबो फाननो हायो साहा बिदि माने ओरैबायदि सेल माने सोलिखायो आरोना फिथा सा माने गोजां बोथोराव माने कास्ट'मार जाखायोखि जाखायो आरो। माने इदि औ खस्थ'खौ एसे खालामनांगोन आरो नों फुङाव सिखारनानै फैनांगोन बेफोरबायदि।
औ औ औ
जों खस्थ' खालामबाथ' जों नाजानायनि फिथाइखौ मोनखागोन नालाय उनावबाबो बिदि आरो दे दोन नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबाय औ नोंनि औ नोंथांनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै मोजां मोनबाय गोजोन्थों।
थेंक इउ